हेलौ नोंथां अ मा खालामदों नोंथाङा?
अ आं दङ इदिनो जना
औ ओंखाम जा ओंखाम ओंख्रि जाबायना जायाखै नोंथाङा?
औ जाथ'वाखै दा आंङो ओंखाम ओंख्रिखो।
औ आतसा
औ नोंथांनाव कुइस सन सोंनो हागोन नामा?
औ हागोन।
अ नोंथाङा मा खालायबाय दङ दा?
आं दं ओरैनो न'आवनो जिरायनानै
औ
ओम
जनेबा दा
जोंहा आबाद मावदों नै बिघा मावदों आरो ना जोंहा आबादाव दा आबाद मावनायनि जोंहा माखांबाय जेरै दैज्लां नालाय जोङो माखबाय जोङो खथिया खोथिया फोखांबाय आलि दानखांबाय आरोना ओमफ्राय दा जोंना आलि खोनाय आरो माइ गायनाय दंबावो आर ना खाथिया फुनाय बेफोरो ओ ओ नोंथां लाहालाय आबाद मावोना मावा?
औ
नोंथां लाहा आबाद मावगोनना मावा नोंथां?
जोंहाबो मावो मावदो जोंहानिया जोबथ'बाय
अ जोबथ'बाय आतसा मोजाङानो होनबालाय थाबैनो फोजोबबाय ओ नोंथांलाहा आबादखौ बेसेबां मावदों ओरैनो बेसेबां बिगा? हेलौ नोंथां। नोंथां हेलौ नोंथां नोंथांनियाव भइस क्लियार थायाखै नामा? ना‌ नोंथां
जाहा